हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हेलौ हेलौ औ औ औ
औ नोंथांजों आं मोननैसो सो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दोङोना?
औ दङ'
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रि ओ अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो एबा मा माजों संजायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ अ ओ अनला ओंख्रि होनबाथाय ओ जोंनाथ' बर'फोरनिनो मोनसे सिनायथि आरो अनला ओंख्रिया औ बर'फोरनि बेखौ बयबो मिथिखायो अनला ओंख्रिया बर'फोरनि फोरनि ओ मोनसे एंगार हायै मैगं ओंख्रि आरो खौ जोङो ओ बयबो मिथिखायो बे बे ओंख्रिखौ बानायनो थाखाय जोंनो माइरं नांगौ जायो आरो ओ बे ओ बे माइरंखौ जोङो जि माइरंखौ जायो बे माइरंखौनो बानायनो हायो आरो बेजों
औ औ
ओ बे माइरंखौ जों एसे माने खुरै खुरैसे बा आधा खुरै बेफोरबायदि लानानै जोङो ओ दैजों सोमनानै नानै दसे दोनथ'नांगौ आरो सोमनानै आरो ओम आरो बेखौ ओ खिरखाफोराव माबाना ओ सुनानै एसे सुनानै बेनि ओ लेथ्रा माने लेथ्राफोरखौ एसे सुनानै दैजों सुगारनानै बेखौ सानदुङाव एसे फोरानना दोननांगौ आरो दसे समनि थाखाय
औ नंगौ
औ बिदि फोरानना दोननानै बेखौ एसे रानस्रोबा माने बेखौ जोङो दिंखियाव देनांगौ दिंखियाव देनानै जोङो बेखौ गुनदै खालामना लानांगौ आरो औ आरो जों बेखौ ओ बेखौ ओ संग्रोनायनि सिगां जोङो सारायाव दै होनानै बे दैखौ जोङो गोदौहोबाय थानो नांगौ आरो दसे गोबाव जोङो बे दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ बिदि ग्लब ग्लब गोदौ होनायाव जोङो बे अन गुन्दैखौ सारनानै
औ औ नोंथाङा खोनादों ना औ
हेल'
औ नोंथां खोनादों ना औ
औ बिदि ओमफ्राय जोङो बिदि ओ
औ हेलो नोंथां खोनादों ना औ औ खोनादों नोंथां दासो खोनाबाय
औ औ आरो जोङो बे बेखौ अन गुन्दैखौ सारना होनायनि उनाव जों बेखौ एरना होनांगौ आरो नङाब्ला माने बे सिङाव सा दायनि दलायाव माने सिथाबना थायो नालाय बेनिखायनो जों एरनानै होनांगौ बिदि खालाम आरो जोङो बेखौ बेदर होफानो बे बेदर होफायो आरो बे
औ
बेखौ एवफामनायाव जों थाव होबाय बेदर होबाय औ बेनि उनाव आरो जेरै सामब्राम हाइजें बानलु
औ औ औ
अनला ओंख्रियाव जों बेखौ बेदरखौ होनांगौ आरो औ खोंनादोंना नोंथाङा
औ नोंथांनिया नेटनि एसे प्रब्लेम जादों खोमा नोंथां
औ नोंथांनिखौ आं खोनाया खोनाबाय थादों नोंथाङा आंनिखौ खोनायाखै नामा
औ औ औ खोनाबाय नोंथां हेल' नोंथां हेल' नोंथां